खोनादो नोंथां।
औ। नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसो होननानै फन खालामदोंमोन नोंथां।
औ सावरायनो हागोनबा नोंथां औ सावरायजागोन दे
औ औ जों आबादखौनो लानानै सावरायनोसै खोमा नोंथां।
औ।
आबाद होनना बुङोब्लाथ' माने जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जोबोद
हाय जोबोद गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो माने
नि बर' सुबुं माहारि होनना बुंब्लाथ' माने जोंना बर' सुबुं माहारिया आबाद आबाद गाहाय होननानैबो जों बुंनो हायो आरो। माने गोदोनि समनिफ्रायनो बा आबै आबौमोननि समनिफ्रायनोना आबाद मावनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दिनैसिमबो बै आबै आबौमोना मा होनो आबाद मावनानै दिन्थिलांनायखौ माने दिनैसिमबो नोंङो मा होनो आबाद मावनानै जों जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों आरो दिनैसिमहालागैबो।
दासिमहालागैबो ओ
जोंनाथ' आबाद होनना बुङो जाहामाने जोंना गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद। जायखौ जों माने सानफ्रोमबोनि जिउआव मा होनो नांथारगौ माने जोंना जोंनि बर' सुबुं सुबुं माहारियाथ' मान ओंखामजोंनो मानो ओंखामजोंनो थांनानै दं नङा होमबा मा होनो फुंनिफ्राय लानानै जोंना मोनासिम लाना मा होनो मोनासिमा जोंहा माने
मां जोंहा माने ओंखामखौनो जानानैहाय माने जिउ खुङो होननानै जों बुंनो हायो आरो।
नोंथाङाबो मा होनो आबादनि सायाव एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
नोंथां औ। आबादाथ' जोंनि बर' समाजनि मोनसे एंगार हायै बाहागो। गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै आथिखालावबो जोंनि बर' समाजाव माने आबादखौ जों गोनांथार होननानै साननानै लाय लायो आरो। माने बर'आनो बर' हारियानो आबाद मावनानै जाग्रा हारिखा। गोदोनि सुबुं गोदोनि सुबुंफोराथ' आबाद ओ आब बादनि सायावनो सोनारनानै गावसोरनि जिउखौ खुंदोंमोन। बेनिखायनो आबाद मावनो थाखाय ओ बिदिनो आबाद ओ आबाद मावनो थाखाय बेबायदिनो बायदि बायदि हाबाफारिफोरनि थाखाय दैयाथ' जोबोद गोनांथार नालाय बेनिखायनो गोदोनि बर' गोदोनि बर' सुबुंफोरा दै खाथियाव संसार जायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो दा गोदोनि सुबुंफोराथ' आबादनि आबादनि सायावनो सोनारनानै थायोमोनखाय बिसोरो उम बोथोर नायै बोथोर बायदि-बायदि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बिदिन्थि बायदियैथ' जोंनि ओनसोलाव ओरै नोम ओ गाहाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबादानो।
ओ दा नाथाय आबाद मावनाय आरो गोदोनि दोरोङारि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि दानि गोदान मुगानि आबाद मावनायनि बिथिङाव जों गोबां सोलायनायबो नुनो मोनदों। गोदोनि सुबुंफोरा जिहेथु आबाद मावनाय समाव नांगोलजोंनो खस्थ' खालामनानै नांगोलजों एवनाय ओमफ्रायो जेबो रासायनारि मुलिफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो माने गोदोनि समाव मुलियानो गैखायामोन। जेबो रासायनारि हासारफोर रासायनारि मुलिफोर बेफोरखौ जों बाहायनायखौ गोदो नुनो थाङामोन। नाथाय आथिखालाव आबाद मावनायनि गासै फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि सुबुंफोरा रासायनारि हासार आरो बायदि बायदि रासायनारि मुलि जेरैहाय हाग्रा फुथैग्रा मुलि एम्फौ एम्फौ जानायखौ होबथानो थाखाय एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदि बायदि मुलि बाहायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो। बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनि सुबुंफोरा ओम ओरैनो जे जेबो होआलासे बा जेबो हासार होआलासे ओ गोबोर हासारजों गोबोरखि हासार अर्गेनिक आदबजों आबादखौ मावोमोन आरो बेजोंनो आबादनि दिहुनथाइखौ मोनोमोन आरो मानोना गोदोनि बिसमाव जेबोगो
औ औ नंगौ नोंथां।
आबहावा खहा जानाय गोदोनि सुबुंफोरा जेबो हाबाखौनो मावामोन‌। बेनि थाखायनो गोदोनि आबाद दिहुनथायाइाबो इसेबां मानि गाज्रिद्राय नङामोन। जा एसे मोनो बेजोंनो सुबुंफोरा थांनानै थानो हानाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखाल आथिखालाव सुबुंफ्रा अलसिया जाबोनायजों लोगोसे ओ दिहुनथाइखौ थाब थाबैनो जाहोनो थाखाय आरो दिहुनथाइखौ बांहोनो थाखाय गावसोरनि मुलाम्फाखौ नायनानै बायदि बायदि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो जेरै खाथि खालायाव हाग्रा बिदिनो हाग्रा फोथैग्रा मुलि सारनाय बायदिफोरा ओ बायदि बायदि जिब जुनार जेरै बोरमा मोसौ बायदि बायदिफोरखौ फोथैनाय आरो बेमार आजार खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो हाग्रा फोथैग्रा औ नंगौ हाग्रा फोथैग्रा मुलि मुलिफोरखौ ओ हाग्रा फोथैग्रा मुलि सारनाय बे हाग्रायाव गानानै दिनै सुबुंफोरा पेरालाायसिस आरो बायदि बायदि बेराम आजारफोरजों भुगिनांनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो रासायनारि हासार होनानै रासायनारि मुलि होनानै दिहुननाय आबादफोरखौ जानानै आथिखालनि सुबुंफोरा बायदि बायदि बेयाम आखाइनि जेंनाजों भुगिनांनायखौबो जों नुनो मोन्दों। आथिखालनि सुबुंफोरा बुजिनो हानायजों लोगोसे बेफोरबायदि रासायनारि हासार आरो बिगियानारि नोजोरजों बायदि बायदि ओ दिहुनथाइ खौ बांहोनो थाखाय ओ बिदि बायदि मुलि रासायनारि हासारफोर मुलिफोर बाहायनायनि थाखाय दिनै खायसे सुबुंफोरनि देहायारि ओ देहायारि जेंनाफोरा बांबोनो हमदों जेरैहाय जोङो उम बैसो जास्लाबमोनै थाब थाब देहायारि जेंना आरो बायदि बायदि बेराम आजार साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनदों ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ खायसेफोरा दोरोङारि आदबजोंनो आबादखौ मावदोंब्लाबो बांसिनानो गोदान गोदान दिहुनथाइ गोदान ओ मा होनो गोदान मुगानि आदब बाहायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों औ जेरैहाय जोङो ओ नांगोलनि जायगायाव जों दिनै ट्रेक्टर बाहायदों पावार ट्रेलार बाहायदों बेफोरजोंनो जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दा आबाद बिदि आबाद मावनानैबो गोबां सुबुंफोरा फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा जादों आरो गावसोरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो थाखाय आबादनि फालांगि खालामनानै जों खायसे सुबुंफोरखौ एबा खायसे नखरफोरखौ गावसोरनि थांनानै थानायनि राहा दिहुनन्नायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङा आबाद माबायदि मुलाम्फा मोनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आबादखो मा होनो नोंथाङा बुंलांखाबाय जिहेथु जोंनिया माने सुबुं माहारिनि मा होनो रांखावरि आरजिनाय बा रांखावरि खामायनाय आरो मानो न'खर खुंनायखौ जों नुुबोनो मोनदों माने जों बिदिनो माइ आबाद
बिदिनो माइ आबादखौ माने बुरजा गायनो हादों दैफोरनि दैफोरनि आंखाल जायाब्ला माने जों गोबां माइ आबाद खालामनानैबाबो जोङो माने
रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां आबाद मावनानै जों माबख माहोनो रांखावि आरजिनाय बि बेफोरदिखौ जों नुनो मोनदों नै दिनैनि समावथ' माने गोदान गोदान आदब जेरै आबाद होनना बुङोब्ला जों माने दा दैज्लां बोथोराव जिहेथु माने टरमुस टरमुसनि आबाद बेफोरखौहाय माने मावनानैहाय माने गोबां रांखावरि खामायनाय जे
खामायनाय जों
दों आरो आरो बेजों लोगोसेनो मा होनो गय बागान खालामनानैहाय माने गय बागान खालामनानै बे गय बागाननि सिङावनो बा आरो मोनो गोबां गुबुन गुबुन आबाद जेरै खक'वा दाथ' होननानै गोदा आबाद ओंखारदों जेखौ सक्लेट दंफां होनो बेखौबो माने खालामनानै रां खामायनाय नुदों आरो बेजों लोगोसेनो माने गय गय सिङावनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जों आमानायखौ नुदोमोनदों रांखावरि आरजिनायखौ माने गय सिङावनो माने गेजेर गेजेराव आनारस रैमालि होनो जायखौहाय बेखौबो माने जों गायनानैहाय बेखौबो बेनिफ्रायबो जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेबु लेबुआथ' माने जेरावबो सोलिखायो नङा होमबा नोंथां जेनबा गंसे हटेलाव जों ज गंसे हटेल खुंनोब्ला माने बेयावहाय लेबुनि गोनांथिथार होननानै जों बुंनो हायो आरो उम बिदिनो जों गोबां लेबुनि आबाद बानायनो बाबो जों हटेलफोराव माने खेबसेयैनो बुरजा बुरजा हरनो हायोब्ला माने रांखावरि आरजिनो हानाय हायो आरो बेफोरबायदि मा होनो आबाद खालामनानैबो जों माने रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो दानियाथ माने गोबां रासायनारि हास
रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरनि जाउनाव माने खायसे
हाफोरा गाज्रि जादों बेफोरखौबो जों मोन्दों माने दानि दिनाव आरो गोदोनि बायदि हाफोरा हासार गोनां नंला मानो होनोब्ला मा होनो ट्रेक्टरफोरजों रलार मेसिनफोर ओंखारबाय जायनि जाहोनाव माने बैफोरजों हालबा मा
फोरजों हामोबा माने खस्रिफोरना थैयो एम्फौ-एनलाफ्रा थैयो।
माने बैफोर हासारफोरा माने गोमालांनो हमदों आरो लासै लासै गोदोनि समावथ' माने बैफोरबायदि मा होनो हासार रासायनारि हासारफोर बाहायामोन नालाय माने नांगोलजों एवो एवनाय समावहाय माने बैफोर खानस्रिफोरानो माने खानस्रिनि खिआनो हासार
जायखियानो हासार नङा होमबा नोंथां बे म होने बेफोर हासारा माने
सारेल हासार मिथिंगायारि हासार मोननाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय नै दिनैनि समाव जितुनाखि गोदान आदब ओंखारदों ट्रेक्टर ट्रलार मेसिन बेफोरबायदि ओंखारदों बिनि जाउनाव माने बै फोर हासारफो रा माने गैया गैया जानायनि जाव माने रासायनारि हासार बाहायनानै हा खहा खालामनानै लानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो नङा होंडा नोथां आरो बिदिनो गोबां आबाद मावनानै माने रांखावरि आरजिनाय खौबो जों नुनो मोनदों। जेरैहाय मा होनो ड्रागन ड्रागन फिथाइ होनो जायखौ ड्रागन फ्रुइट बेखौबो जों माने गायनानैहाय गोबां आबाद मा होनो गोबां आबाद बागान
बागान खालामनानैहाय माने रां खामायनाय बेफोरखौबो जों नुनो थांदों नोंथा।
जोङो माने आबाद मावोब्ला माने जोंहा मुलामफा मुलाम्फाया दं होननानै जों बुंनो हायो आरो माने जोंनो मा होनो बिदिनो गोबां मैगं-थाइगं खालामनानैबाबो जों बेफार फालांगि खालामनो हायो। बेजों लोगोसेनो माने जोंहा न'आवनो आबाद गाबो मा होनो बेफोर मैगं-थाइगंनि आबाद मावोब्ला न'आवबो जानो मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जों रांखावरि आरो मा होनो फाननानै रां खावरि मोननो हाबाय बिनि थाखायनो माने जों आबादखौ मा होनो जा
आं जाखिनि हायो माने जों मावनो नाजानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां नंगौ। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय जों सावरायनाय आयदाखौ दोन्थ'नो हासिगोन नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां रायायफिनसिगोन औ
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोसै औ